हा
हेल'
औ- नोंथां खोनादों ना?
औ- औ- खोनादों
औ- औ आङो नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा फ्रि दंबा सावरायजागोन ना नोंथां
औ- सावरायजागोन नोंथां
औ- दा ओ- जा जोंनि दोरोङारि ओंख्रि जेरैहाय अनलाजों दाउ। सबायजों साम' नारजिजों अमा बेफोरबायदिनि बागै आं नोंथांजों। गुवारै सावरायनो नागिरदों आरो नोंथां।
औ- औ-
दा ओ- जोङो ओ- बा आङो नोंथांनो अनलाजों दाउखौ बोरै सङो आं नोंथांनो गुवारै फोरमायनो आखायाव लाबाय आरो।
औ औ।
दा जोंनो अनलाजों दाउ बेबायदि ओंख्रिखौ संनोब्ला जोंनो गिबियाव नां गोन माइरं आरो दाउ दाउ होनोब्लाथाय जोंहा अनलाजों अनलाजों संनोब्लाथाय जोंहा बयलार बेफोरबायदिखौ लानो नाङा मानो होनबा अनला बायदिसिना जों गोथाव जानोबा ओ- जोंहा' न'नि दाउखौ नांगोन न'नि दाउखौ जोङो गिबियावनो बेबायदिनो ओ- हमनानै सिथारनानै बेबायदिनो दै गुदुङाव गां बायदिसिनाखौ साफा फुनानै लानानै गोदानानै लाग्रोनांगोन आरो बेबायदिनो गोदा खांनायनि उनाव जोंहा आरोबाव जोंहा अनला संनो थाखाय जोङो माइरं नांगोन माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै लानो नांगोन। मानो होनोब्ला जोंनो अनला देनो थाखाय जोंनो गुरै माइरं नांगौ गुरै जाहोनांगौ। बेनि थाखायनो जोङो दसे सम सोमनानै दोनगोन सोमखांनायनि उनाव जोङो दैखौ सर'गारहोनो जोङो खेरखा बा बायदिसिना बेफोरबायदि जेंगाय बेफोरबायदियाव दोनथ'गोन आरो बेखौ जाहाथे बिनि दैया सर- सर'यो बा दै थायालासिनो गलांजोबो बेनि दैफोरा बेखौ सर'गार होनायनि उनाव जोङो थौसि बा उवाल बेबायदिनो दिंखि बेफोरबायदियाव देगोन आरो नोंथां। गोदो जोंहा गोबां दिंखियाव देयोमोन नाथाय दा ओ- दिंखिखौ नुनो मोननाय जाला फ्राय दा बेखायनो जोङो दा कारेन्टनि बा मोब्लिबनि जोङो ग्रेडार नङाबा थौसि नङाबा बेबायदिनो उवाल बायदिसिनायावसो देनाय जायो आरो नोंथां। दा जिखुननो जाया मानो। ओ- जेरावबो देजायो दा जोङो उवालावनो जा थौसियावनो जा जोङो मोजाङै गेब्लेहोनाय देनांगोन आरो। दा बेखौ मिस मिस खालामनांगोन आरो बेखौ रग' रग' दोननो नाङा। दा बेखौ मिस मिस देनांगौ बेबायदि दैखांनायनि उनाव जोङो ओ- बे अनलाखौ संनो थाखाय ओमफ्राय जों गिबियाव सारायाव दै गुदुंखौ ग्लब ग्लब फुदुंनांगोन नोंथां। जोंहा गेसफोराव सङालासिनो अराव सङोब्लाथाय मोजांसिन जायो। अराव जोंहा मोज जांहै ओ गोथाव ओंख्रिखौ संबाथाय माने स संनो हायो गोथाव ओंख्रि संनो हायो। गेसाव बाथाय औ अर फोर बाराद्राय गिदिर जायोलाय बा बाराद्राय मोजां जायोलाय जोङो गेसाव सङालासिनो अराव संबाथाय मोजांसिन जायो आरो। बेबायदिनो जोङो दैखौ ग्लब ग्लब जेब्ला गुदुं जागोन। बा गोदौगोन अब्ला जोङो बे अनखौ जोङो सानिफ्राय फ्रि फ्रि फ्रि फ्रि सारना होबाय थागोन आरो मानो होनबा। जोङो बेबायदि फ्रि फ्रि साराबाथाय जों खेबसेनो हरोबाथाय अनलाया बा बे अना गथा गथा जाहैजोबो आरो बे। दै सिङाव बेबाय दि ओ गथा गथा जाहैयोबाथाय अनला फिथर बा अनला फिथर बेबाय ओ अना गथा गथा जाहैनानै जोंहा मोजां जाया बेनि थाखायनो जोङो फ्रि फ्रि सारना होनांगौ। बेबायदिनो सारखांनानै बेबायदिनो खेफास सारगाफा बा जोङो गारबाखौ फिदिंगाफा बेफोरबायदि खालामनानै जोङो अनलाखौ ओ खालामनानै दोनदो। फारसेथिं ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा बेदरखौ एवफ्राम नांगोन। बेदरखौ एवफ्रामनायनि थाखाय जोङो मोनसे एक्स्रा ओ सारायफोर लानो हायो। बेबायदिनो सारायखौ जाननानै जोङो थाव, सामब्राम बेबायदिनो बानलु मस्ला, मस्लि होदो होनानै बेबायदिनो न'नि जे दाउ गोदानाय बेखौ जोङो ओ एवफ्रामनांगोन आरो। बेखौ जों गोबाव सम एवनो नाङा। बे एसेल' ओ एवनांगौ बेखौ एवफ्रामनाय बा उम एसेल' एवनाय खालामनांगौ। मानो होनबा मोनहोथारोबा जोंहा अनलाजों एवखानो मोनाब्लाथाय मोजां जाया आरो। बेनि थाखायनो जोङो एसेल' एवनानै लागोन। कालार बायदिसिना हालदैफोरखौ होनानै एसे होनानै जोङो फिन ओ अनला संनाय ओ जा ओ बै साराय गंसेनि अनला बेखौ जों जानफिननानै जोङो नैबे ओ जा बेदर एवफ्रामनाय बेखौ बोखांनानै बेखौ जोङो ओ अनलायाव गलायगोन बा लगायना होगोन आरो। बेबायदि लगायनानै जोङो ओ खननैसो बा खनथामसो फिदिंनानै जोङो गोदौहोगोन खेबसेसो। गोदौ होखांनायनि उनाव जोङो फिन जोंनो नांगोन खारै। खारै गैयाबा जोङो बाजार गलाफ्राव मोननाय बै ओ सदा होननाय बेखौबो होनो हायो। बेखौ होखांनानै जोंहा बेखौ नांनाय मथे होनांगोन आरो। जाय बेखौ होयो जोंहा मोनसे कालार फैगोन अनला ओंख्रिया जाथि थिनो मोदोमलायगोन आरो। बेबायदिनो ओ होखांनायनि उनाव जोङो मोजांहाय बेबायदिनो नैजि मिनिटसो मोजां गोदौ होनोनांगौ बेदे खोबालासिनो गो गोदौहोबाय थानांगोन। गोदौहोखांनानै जोंहा जेब्ला मोनहांनाय बायदि जायो। अब्ला जोङो नगा दुन्दिया बा दुन्दिया होनानै ओ खोबना दोननांगोन। मानो होनोमबा बेनि ओ नगा दुन्दिया होनाय ओ मोदोमनायखौ बाहेरायाव थांनो होनाङा। बेबायदिनो उनाव बोखारनानै जोङो ओ खेबनैसो एरना होदो एरखांनानै जोंहा बेखौ संख्रि बायदिसिना साखिनायनानै जोङो फिन जानायनि बे हालोदाव फैयो आरो नोंथां। बेबायदिनो जों बे ओ अनला ओंख्रिखौ बेबायदिनो ओ संनाय जायो आरो जों बेयो जोंहा बर'नि मोनसे जिआइटेग मोननाय ओंख्रि आरो दोरोङा दै ओंख्रि दा‌ नोंथाङाबो बे बेफोरबायदिनो ओ संनाय ओ खावनायनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जे आं दाहाय जोंनि उम बर'नि ओंख्रि संनायखौ ओंख्रि संनायखौहाय बुंनोसै जे अनला खौहाय माबायदि संनाय जायो? जे जोंनिथिंजायथ' आं बांसि नानो नुनो मोनो जे अनलाखौहाय फार्स्टावनो जे नोंथाङा एसे आगोलावनो बुंलांखाबाय बेफोरबायदिनो जोंनिथिंबो सेमानो जे जों फार्स्टाव अनला संनोबा जे अनलाखौहाय गावनि नांगौ खिनि माइ रंखौहाय जोङो मोजाङै सुना लानांगौ सुनायनि उनावहाय बेखौ सान्द्रियाव मोजाङै फेसेेंना होनानै दै सुरनायखौ नेनांगौ ननायनि उनाव जेब्ला बियो मोजाङै रानगोन अब्ला बेखौहाय आथिखालावथ' बांसि नानो नुनो मोनो जे बांसिन जोङो जे ग्रेन्डार जों बांसिन उनायखौहाय नुनो मोनो जो बांसिन नुनो मोननाय बेफोरबायदि सोरबाया थबसियाव देयो बा सोरबाया उलाराव देयो बा सोरबाया ग्रेडाराव देयो दे जेखिया नो जाया जे अनलाखौहाय जेयावनो देया मानो बेखौहाय मोजाङै देना लानांगौ जे बियो माने गथ' गथाय थाया बेफोरबायदि मोजाङै माइरंखौ गेब्लेहोजोबनांगौ जे जों दाउजों संनोबा दाउखौहाय दाउजों संनोबा थाय जों दाउखौ मोजाङै साफा खालामना लानानैहाय बेखौ मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ। एवफ्रामग्रोनायनि उनाव बेखौ मोजाङै एवफ्रामनायनि उनावहाय बेखौ बोखांना दोनथ' नांगौ जेब्ला अनला संनायनि टाइम फैयो अब्लाहाय जोङो बेवहाय अनलाखौहाय दैखौ मोजाङै होनानै फालौ संख्रि बेफोरबायदि मोजाङै होखाजोबनानैहाय दै खौ मोजाङै गोदौ होनांगौ
गोदौनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला दैया ग्लब ग्लब जागोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे अनलाखौहाय सोरबाया दैजों गलायनाबो लखबना होयो सोरबाया ओ फ्रि फ्रि बेफोरबायदिनो सारनानै होयो जे अनलाखौबो जेब्ला गोदौवो अब्ला बेवहाय जोङो फ्रि फ्रि सारना होनांगौ सारना होनांगौ आरो सारना होन नायनि उनावहाय जोङो बेखौहाय एरना होबाय थानांगौ जायो मानोना जाहाथे सिङावहाय जोंनिया गोदोनानै खामा जाहाथे अनलाया बेखौहाय बिनि थाखाय जोङो मोजाङै एरखावना हो बाय थानांगौ गोनां जायो आरो जे अन हो होबाय थानानैहाय आरो एरै होलां होबाय थालां बिदि खालामनांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय नांगौबायदि जे खारैखौ होनांगौ आरो सोरबाया सोरनियाबा मोजाङैनो जाखायो बानलु संख्रि सोरनियाबा मोजाङै बेफोरबायदिबो नाङा जे बेखौहाय जोङो मोजाङै नायफिननानै जे जों उनाव फालौ संख्रि बेफोरबायदिखौ नाङिखौ जों उनाव होफिननो गोनां जायो आरो
आरो बेफोरबायदिनो आथिखालाव जे नुनो मोनो बायदिसिना मोदोमनाय मस्ला मस्लि बेफोरबायदिखौबो देनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। दा जों होनो हायो जे दा मोदोमनायनि थाखाय गंगार दुन्दियाखौ होनो हायो। दाथ' जोंनियाव ओरैनो उम मोनसे जे दुन्दियाया बे लकेल ओंखारथ'वा नालाय दा जों बांसिन होनायखौ नुनो मोनो जे मोदोम थो होननानै गंगार धुनदिखौ होनायखौ जों बांसिन के बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो अनला खारै संनायाव जे जेब्ला बियो अनलाया गोदौगोन अब्ला बेवहाय जोङो ओ बेदर एवफ्रामना दोननायखौहाय होना-होन-होनांगो बिनि उनावहाय जे नांगो बायदि गावनि नांगो बायदि ओंख्रि बेसेबां नांगौ बेखौ आन्दाज खामनानैहाय जोङो मोजाङै रानहोनानै बेखौ जेब्ला बोखांनो सम जायो अब्लाहाय गंगार दुुनदियाखौ होना होनांगौ जाहाथे मोदोमनायनि थाखाय। गोथाव जानायनि थाखाय। बिनि उनावहाय बियो जेब्ला मोजाङै गोदौजोबो अब्लाहाय बियो गावनि आन्था नांगौ जायो अब्ला बि खौहाय जोङो बोखांनायखौ नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिनो सङो आरो अनला ओंख्रिखौहाय जे आं दाहाय सबायजों सामचजों संनायनि बेलाखौबो बुंगोन। जे जोंनिथिंजाय सबाइजों साम'खौहाय माबायदि संनाय जायो जे जोंनिथिं सबाइखौजों सामुखौदो संनायखौ नुनो मोनो जे फार्स्टावनो सा-सबायखौहाय मोजाङै सुनानै लायो सुनायनि उनाव बेखौबो बेफोरबायदिनो बायदिसिना फालौ सुंख्रै बेफोरबायदि पेस्टेस्ट हानानै मोजाङै एवफ्रामग्रोनानै लायो एवफ्रामनायनि उनावहाय बेवहाय जोङो खारैबो होना होखागोन खारै होनायनि उनाव गावनि नांगौबायदि दैखौ होनानै होगोन आरो। सोरबायाथ' एवफ्रामग्रोनानै लायो साम'-साम'खौ सोरबाया आरो थिं फारसेथिं जानहोलांना फारसेथिं ओ एवफ्रामो सबाय साम'खौहाय बिब्दिनो साम'खौहाय बिब्दिनो सबायखौ नांगौबायदि दै होनानै साम'खौ बेलेग फारसे साइडथिं एवफ्रामहोलांनानै जेब्ला बे एवनाया जागोन अब्ला बेखौहाय जोङो साम'आव जेब्ला बियो गोदौवो अब्लाहाय जों होनायखौ नुनो मोनो। जे बिनि उनावहाय जि जोङो होदोंमोन ओ ज सामखो होखांनायनि उ उनाव बेखौहाय मोजाङै गोदौहोनानै बेफोरबायदिनो सेम अनलाजोंनो गोदौहोनानैहाय बेखौ गावनि नांगौबायदि ओंख्रिखौ लाखिनानै बिब्दिनो बोखांनाय जायो आरो जों आरो जाहाथे मोदोमथो होननानै गंगार दुन्दियाखौबो होनायखौ नुनो मोनो।
जों दाहाय खारैखौ मानिफ्राय मोनो होनबा जों बांसिन सिनानो नुनो मोनो खारैखौहाय जे थालिर मादानिफ्राय दाननायखौ नुनो मोनो थालिर बिफांखौबो मोनो आरो मुदुफुल बिफांनिफ्रायबो मोनो। आरो बायदि बायदि दोङो बेफोरबायदि खारैखौथ' गासैबो गासैयावबो मोना मायावबा मायावबाल'स जों मोनो मुदुफुल बिफाङाव नुयो। आरो थालिर मादाखौहाय नुयो आरो जायफोरा खारै गैया बिसोरा सदा होनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौहाय बेफोरबायदि सङो आरो अनलाखौ जों सबाइखौ जों सबबायजों साम'खौहाय नोंथाङा मायाबाफोर बुंबावनो सानो नामा
औ नोंथां नोंथाङा जेरै बुंदों दा बे बेफोरबायदिनो जोंहा दोरोङारि माखासे ओंख्रिफोरखौ बेफोरबायदिनो ओ संनाय जायो दा बुंनो थाङोबा नोंथां जोंहा ओ गोदोहाय थावजों बारा ओ संना जानायखौ जों खम नुयोमोन दा गोदो बांसिनानो खारैखौ बाहायनाय नुयोमोन बेनि थाखायनो जों बांसिन खारै